औ नोंथां
अ नोथां
मा खबर
खबरा दंथयो गेजेरावनो नोंथां
आतसा आसा आसा
बांद्राय मोजांबो नङा बांद्राय गाज्रिबो नङा
उ आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो फ्राय माथो खालामगासिनो नोंथांङालाय
आं ओरैनो मानि दसे ओरैनो खामानि मावदोंमोन आरो बारिफोराव
अ आतसा उम
बाय ओरैनो सस्रांलाबायबाय बारिफोरखौ एसे एनै साफा खालाम बायबाय दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय
उम नंगौ
थाब थाबनो अखा हानायजों माज जों हाग्रा बांद्राय जाथारो आरो
औ नोंगौ जोंहाबो बारिफोरखौ दा दानबाय थानांगौआनो नङाबा आरो हाग्रा जाबा दा गरम बोथोर ना जिबौफोर माबा माबिफोर हाबना थानो नागिरो आरो
उम जिबौ जिबौ एम्बु हा थाबोआनो नोंथां जोंनिथिंथ' मैयाबो हाबदोंमोन जिबौआनो हाबदों न'आव मैया ओंखायनो न'ज सोरगिदिं ननि हाग्रा माबा माबिफोरखौ एसे दानस्रांनानै साफा सुफा खालामबाय
आत सा सा नोंगौ थिगानो आंबो है खेलास खेलानि माबा स फल'सो नायबाय थादोंमोनलै इउ माबा खिफा ओं जिफा खेलानि सेर सेर मा सल' खनदोंमोन?
अ
ओ साखिरा होननाय साखिरा होननाय मुंदांखा सल' खनगिरि बिथाङा कलम्बियानि कलम्बिया हादरनि बिथाङा नैरोज जा जि मायथाइयावबो सल'खन दोंमोन साउथ आफ्रिकायाव बे मुंदांखा जादोंमोन ओमफ्राय आरो नै उम एबारनियावबो खनदों दाय दाय होननाय
अ दायो दायो अफिसियेल नायो फिफ
औ औ नों गौ ओमफ्राय आरो मोनसे सल' उम आरो मोनसे सल' दंमोन बबेनिमोनबा बिसोरो बे सल' खननायखोनो आं नायदोंमोन आरो एसे मोजां खोनानायखाय बेखौनो खोनासंदोंमोन आं दसे
आतसा नोंथा हाङालाय। बेसेसो फरायखो मा मा फरायखो
आंनो नोंथां नर्म मेल! ग्रेजुवेटल' खालामबायलै नोंथां माबाय बिए पास
औ बियो ना
उम
मेजरफोरलाय लायासै नामा नोंथाङा
ङो जोंनि बर' आयदायावनो लादोंमोन आरो मेजरखौलाय
अ! बर' आयदायावनो लानायसै नोंथाङा।
बर' आय
उम बर' आयदायाव लानायथ' गोबां सुबुंफोरखौ आं खोनायो खोनानायालाय।
खोनायोना।
बर' आयदायालाय जोंनि बे समाजाव बा फरायनायनि जिबनावलाय माबायदि हेफाजाब। खालामो मानि था थाखाय मोजां आरो। बर' आयदाखौ लायोबा मा मुलाम्फा। फाजायो। बा जोंनि समाजावबो। माबायदि ओरै गोहोम खोख्लैयो?
जोबोद मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा। माने! आं, बर' आयदाखौ लानायनि गुबै जा- जाहोनानो जाहैबाय आं माने इसे मोजांसिनै मिथिनो गोसो जादोंमोन माने, बर'फोरनि बारै जोंनि बर'। नि जारिमिन जोंनि। बर'फोरनि रायजो जानाय मानाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइफोरा माबोरै मा। इसे एफोरखौ मिथिनो गोस आं बर' आयदाखौ एसे सायख'नाय जादोंमोन आरो।
नोंगौ नंगौ। उम नोंथाङा मोजां आयदाखौनो सायख'दों आरो आङो खोनानो मोनदों बे सोरबा साफा सानै सुबुंफ्रा बा एसे फोराव मा खम मोननायफोरा सोरबा आरो डिग्रिखौ सादारन। जालांनोबो लायो नामा बो साननाय लाङो मानोना गोबां बन गुबुन आयदाफोरखौ सोरबा सोरबा हानो नागिरा नालाय। बर' आयदाखौनो बिसोरो लानानै डिग्रिखौ पास खालामनो साननाय बायदि खोनादों, बिलाय नोंगोना नोङाथो फाय
अ बेयो इसिबां नंद्रायथारिबो नङा दैे नोंथां। माने खायसे खायसे देब्रा मा ओनो गावनि बिमा राव जाहैबाय नालाय। एसे माने गोरलैसिनबो जाहैयो नालाय। बेनि थाखाय बो लायो खायसे खायसेया आरो खायसे खायसेया गुबुनफोरा माने एसे गोसोबो थाखायो। जेरै बाय जेरै दा जेनेबा खायसे खायसेफ्रा इसे गोसो जानाय गोसो गुदुं सुबुंफोरबो थायोना
उम नोंगौ नोंगौ।
उम
उम जोंनि समासावलाय। अब्ला ब र' राव लानायालाय माबायदि समाजनियाव खामानि होगोन। बा सुबुंफोरखौ जोङो। बर' आयदाजों लानाया लानानै मा गियान होनो सानो नोंथाङा
अ माने जों दा बर' आयदायाव इसे मेजर लानाय लोगो लोगोनो जोङो बर'फोर बर' जोंनि बर' हारिनि बागै ओ गोबां गोथौयै मिथिनाय जायो आरो जोंनि जारिमिना माबोरैमोन। जारिमिननि बागै मोद जाङै गोथौयै मिथिनो माने ओमबाय जोंनि थुनलाइ थुनलाइ होनना बुङोब्ला त बेसेबांबा गुवार ना जोंनि थुनलायाथ' नङा होमबा बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय। सोर मा खन्थाइ लिरदोंमोन माबोरै जागायजेनदोंमोन जोंनि बर'नि थुनलाइया। थुनलाइ सोर मा खालामदोंमोन। नङा होमबा जोंनि बर'आथ' गोदो
गोग्लैसोनायसोमोन ओम गुबुन हारिफोरजों नासयजायोमोन।
ओम। थुनलाइयाव जोङो जेनेबा ओं जेबो रोङामोन जोङो थुनलाइ माबानो।
बर' हारिनि थुनलाइआबो बिराद गोग्गोमैनो जौगानाय बायदि खोनादों आङो बिराद थुनलाइ दंमोन राव हारिमु दं गाननाय जोमनाय अ हारिमुआव
हारिमुनि खेथ्रआव बुंनो थांब्लाथ' जोङो बाब बाब हारिमुनि खेथ्रआव बुंनो थांबाथ' जोङो गोबां धोनि। बेसेबांबा धोनि जोंनि हारियाव जोबखाथारो आरो जा नांगौ बेनो दंथारो जानाय लोंनायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय गासिबो।
दाबो नुनो थाङो दि जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बर' हारिनि। जि फोरबो बानायना गाननाय जोमनाय राव राय्लायनाय दाबो थ जोबनो थाङाखै खोमा दा सोलिगासिनो दङ ओम। आरो आं सानो इयुनावबो जोबनाय नङा बायदि मोन सानदों नोंथां आह जोबनाय नङाना आह।
जों नों आंआनो फोथांना लाखि
औ नंगौ जोङो बे आइ गौ जों गावनि हारिखौनो फोथांना लाखिजा बा। जोंलाय थांना थानायनि लाय बाथो मोनथाय। नङा होमबा हारि मुङैनो नों हारिनि गाननाय जोमनाय बा नेम निथिफोरखौनो नों फालिनो हायाबा नङा होमबा जेरै हारिया मोनसे मानसिया जेरै सिंस्रि गैयाबा। गसंथानो हाया गोमजोरै गसंनो हाया बेफोरबायदिसो जाहैगोन
ओम मोनसे हारियाव हारिमु थानांगोन राव थानांगोन।
नंगौ नंगौ।
अब्लासो गाननाय-जोमनाय थानांगोन अब्लासो मोनसे हारिया एदम गेरेमसा हारि महरै जेनेबा सिनायथि होजागोन आरो मुलुगाव।
नंगौ नोंथाङालाय
उम।
बड' मेज रावलाय बेसे एसेबांथो आयदा थायो, मा मानि बागै फरायो ओरैनो?
बड' मेजराव जोङो डिग्रि लेभेलावहाय नोंथां। ओ फारस थुनलाइनि बागै मोनो। जोंनि हा राव रावनि राव हारिमुफोर थुनलाइ हारिमुनि बागै मोनो।
ओम।
ओमफ्राय। जारिमिनफोरनि बागैबो मोनो। ओमफ्राय सल जोंनि औ। जोंनि ओइ मा होनो बेखौ? थुनफावथायफोर जोंनि गोदोनि थुनफावथायफोरा माबायदिमोन? फावथायफोर थुनफावथाय सल'मा सल'फोर औ सल'माफोर सल'बाथा थायो। सल' थायो।
उम-
बेफोरबायदिखौ। औ एभ्रिथिं माने गासै खौबो मोनजोबो आरो। गोथौै गोथौयै माने औ। सहैयोआनो बुंजायो।
जोंनि हारियावथ' गोबां खन्थाइगिरि फोर दङ रायथाइगिरिबो फोर दङ नंगौना? आरो गोबां खन्थाइ मेथाइ बा थुनफावथायफोर दङ। बिथांनि सानैसोनि मुंफोरखौ एसे फोरमायनानै होनायसाय।
अ मुंफोराथ' बांद्राय आं गोसोआवबो गैला।
आं खोनानाय बायदिबा आं खोनानाय बायदिबा सम जन कसारि होननाय जोंनि बर' हारिनिनो ब्रिटिशजों नांदोंमोन नामा बिथाङा फा बर' हारिनि उदांनि थाखाय हादरनि उदांनि थाखाय। ब्रिटिशजों बिथाङा गोबां नांदोंमोन। ओमफ्राय उनाव दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा ब्रिटिसनो बुथार जादोंमोनबो होननाय खोनादों आङो बे नंगौना नोंथां अ
नंगौ नंगौ गोबां बिदिनो जोंनि ब बर बर' हारिनि गेजेराव लाव जो लाव जोहोलावजोफोर जोनोम मोनदोंमोन इसेबांबा बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोर गाम्बारि सिख्लामोन थें फाख्रि सिख्लामोन होननायफोरा बेसेबांबा औ
व्दारेन्द्र बसुमतारी बिथां खन्थाइगिरि नंगौ ना बिथाङा
खन्थाइगिरि खन्थाइगिरि थुनलाइगिरि हो जागोन
अ अ बुंजायो नंगौ नंगौ ओ निलकमल ब्रह्म
बेलेग निलकमल ब्रह्म दङ बिसोरो थुनलाइगिरि गोजा लिरगिरि बिथांमोनहा कालि कुमार लाहारि, रुपनाथ ब्रह्ममोन
गोबाङानो दङ।
स्रमब्राथ निल कमल ब्रह्म बिथांखौथ' बर' सुंद' सल'नि सम्राट सम्राट होननानै मिथिनाय जायो आरो दा बिथाङा सुंद' सल'फोरखौ गोबां लिरदोंमोनथ'। मोजां मोजां सुंद' सल' लिरदोंमोन
आरो बर'फोराबो गोदो राजखान्थियावबो बाहागो लायो मोन ना लायामोन?
उम उ लायोमोनानो बुंजायो। बिथां रुपनाथ ब्रह्म मोनानोथ' बर'नि गिबिसिन एम एल ए औ बर'नि गिबिसिन एम एल ए बावसो
बा जोंनि बर' हारियाबो गोद जोबोत दावगानायमोन।
दावगानाय नोंथां उ राजखान्थियाव बाहागो लानाय आरो बेनि सिगांनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारि भाजा दंमोन। रायजो दंमोन एक्सट्रानो नङा होमबा हा दोर दंमोन जोंहा बेफोरबायदि आरो नोंथां
नंगौ नंगौ गुवा जोंनि बर' हारियाबो बो बुद दावगानाय बेनि थाखायनो जोङो बे दावगानायखौ ओ दावगानायखौ मिथिनो थाखायनो जोङो बर' आयदाखौ फरायनांगौ जायो नङाबा जोङो मिथिनायानो नङा। बर' मेजर लाबासो मिथिजोबो नों ना
उ नंगौ नंगौ नोंथां उ गुवारै एसे मिथिनाय जायो आरो
जोबोद मोजाङानो नोंथां
उम
जोबोद बुज उ मिथिबाय आं नोंथांनि फ्राय बे आयदाखौ लायोबा समाजाव माबायदि जायो उ अब्ला नोंथां समाबो आंहा थांनाय जाबाय गुबुन दाब याव अब्ला लाखि थनोसै नामा?
दे नोंथां दे औ दे दे नोंथां दे दे दे